जागोन नोंथां।
खुलुमबाय
खोनादों नोंथां नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आंना माने बिदिनो आबहावा आबहावा रैखाथि थि जेरै दाथ' गुबुंले जाना दङ इफोर इफोरनि बागै रैखाथि खालामनो नोंथाङा फ्रि दंबा आं दानदिसे यिनि बागैसो सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ हागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन।
हागोन ना दे होनबा जोंना आबहावानि रि रैखाथिनि बागै गुबुंले जानायफोरनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
बुङोब्ला जोंनि आबहावानि कन्दिस'ना इसेबां मोजां नङा। जों बेखौ मोजां खालामनोब्ला जोंहा गिबियाव जोंनि बुहुमाव थानाय मिथिंगा बिखायाव थानाय आबहावानि जायखौ बिफां लाइफां होनो हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफां बिफां हाग्रा बंग्रा दानफायनायखौ जों सुबुङा खमायनांगोन बिफां लाइफांखौ फांसे दानफायोब्ला फांब्रै फांबा गायनांगोन जायनि थाखाय जोङो मिथिंगा आबहावाखौ रैखा खालामनो रोंनांगोन। बिफां बिफां लाइफां दानफायनाय अर सावनायखौ बन्द' खालामनो रोंनांगोन जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां मिथिंगाखौ रैखा खालामनानै जों सुबुंफोरा सुबुंफोरा मोजाङै मोजां थांना थानो हानांगोन जायनि जाहाव बिफां लाइफां खमायनायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमनि अक्सिजेआ खम ख खमायलांनो हमदों नङा होमबा नोंथां।
ओ नंगौ नंगौ।
औ जायनि थाखाय जोंहा मिथिंगा रैखाथि लाखिनाया जों सुबुंफोरनि खामानि आरो दानि दिनाव गोबां नुनो मोनदों गोबां सुबुंफ्रानो मिथिंगा आबहावाखौ लेथ्रा खालामनो हमदों गुबुंले खालामनो हमदों। बेफोरखौ जों जों सुबुं माहारियानो बेफोरखौ खमायनांगोन दाखोर दाला लेथार जनायखौ खमायनांगोन प्लास्टिक गारनायखौ खमायनांगोन जायनि जाहोन नाय जों सुबुं माहारिया
उम बिफां लायफांआव दां द दानफैयोब्ला जोंहादि बेसेबां बेसेबां खहा जायो। जोंनि अक्सिजेना खमायलांनो हमबाय जायनि थाखाय जों सुबुं माहारि फोरा हां लानो खस्थ' मोनग्रा जाबाय जाय आरोबाव बुंनो थाङोब्ला बुहुमाव गरमनि सान्दुंनि बिबाङा बांनो हमबाय जोंङो सान्दुं बिबांआ बांनो हमबाय गरमा बांनो हमबाय जों सुबुं माहारिया थांनानै थानो थाखाय गोबां खस्थ' मोनबाय थिग बेनो बेंखायनो जों सुबुंमाहारिफ्रा बिफां लाइफां दानफायनायखौ खमायनांगौ बुंनो थाङोब्लाथ' जों गा-गासै गासैबो सुबुंफ्रानो गासैबो न'खरफ्रानो जोंहा बिफां लाइफांखौ गायनांगोन गायनो नांगोन जोंहा बिफां लाइफां बिफां गायनायनिबो मोनसे एक्सट्रा सान दंखायो बे सानखौनो होनबा बा जुन नङा हबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जों सुबुंफोरा बिफां लाइफां गायनांगोन जेरै जों दा बुंनो थाङोब्ला जों बुहुमनि मिथिंगा बिखाया दानि दिनावबा इसेबां थिग गैला जों बे थिग गैयैखौनो जोङो थि खालाम नांगोन मिथिंगाखौ आरो बुंनो थाङोब्लारैहाय दंबावो पैक्टरि पैक्टरि कारखाना गायसननाय बेफोर गायसननायखौ जोंहा बन्द' खालाम नांगोन मानोना बेफोरनि फ्राय फेक्टरिफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैआ जोंनि आब आबहावा मिथिंगाया अक्सिजेनजों गोरोबफानानै दं बे गोरोबफानायनि गोरोबफानायावनो जोंहा हां लानो थाखाय जों अक्सिजेन लायो बे अक्सिजेनावनो जोंहा हां लानायाव मोनफायो थाखाय जों सुबुंआ बेरामजों भुगिनांगौ जायो बे बेरामजों भुगिनांनायखौ गनो थाखाय बा एबा बेरामजों भुगिनांनायजों खौ रैखा मोननो थाखाय जोंहा बे म फेक्ट्रि गायसननाय कारखाना गायस'ननायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो दानि दिनावथ' गोबां गारि मथर बांनो हमदों पलिउसन बांनो हमदों बेफोरनि थाखाय जाय जोंहा
बेफोरनि थाव डिजेल पेट्रल सावगारनायाथ' गोबां गोबां जाय आवगक्सिजेन जों गोरोबफाना थाबाय जोंहा हां लानायाव खस्थ' मोनबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ
थाखाय जोंहा गोबां खस्थ' मोननो गोनां जाबाय दा नोंथाङाबो नोंथां नोंथाङा आबहावाखौबो माबोरै रैखाथि खालामो बे खौ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां उम जोंना- थ' आबहावाया बिरादानो सोलायनो हमबाय नोंथाङाबो मिथिखायोना नोंथां? जेरै गोदो गोदो सा गोदो समाव गोदो आगोलावथ' इमान मोजां मोन आबहावाफोरा जेरै अखा सखाबो बिराद हायोमोन ओमफ्रायो गरमफोराबो इमान इदि बिबांनि जानो हाया जायामोन आरोना गरमफोराबो नाथाय दाना इदिनो हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय माने बेफोर हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायनि ओंथिया माबायानो जाबाय माबायानो जाबाय बे सुबुं अनजिमा बांनाय। नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ बिदिनो सुबुं अनजिमा बां बांनानै बिफां लाइफांफोरखौ हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रां दानस्रां लाइफांफोरा बिफां लाइफांफोरा एसे खमायनो हमजोब- बाय खमायनो हमनायनि जाहोनाव बिदि जोंना दा गरमनि बिबाङाबो बांनो हम बाय ओमफ्राय इथिं दा जोंना अखा हानायनि बिबाङाबो एसे खम जाबाय जेरैबादि दा इमान मानसिफोरा गरमाव बिराद थानो हाया हाया जागुलायबाय बाराद्राय गरम जाद्रायबाय बिफांफोरखौ दाननायनि जाहोनाव जोंना बेनो आरोना माबा बेफोर गरमफोरखौ खमायनायनि बिबाङा माबायानो जाबाय बे जोङो एसे आबहावाखौ रैखाथि खालामनायानो जाबाय जोंना दाथ' मानसिफोरा बिफांफोरखौ इमान दानो इफोर दाननायनि अनगायैबो जेनो जेरै बिफांखौ दानांगौ दाननाय फांसे बिफां दाननायनि अनगा ओ सयथा सातथा जो जो जिहा जिखिनि हायो दसथासो बिदि फांसेनि बदलि बिदि फांबासोखौ गायथारनांगौ आरोना जेनबा बयबो गायनांगौ बेफोर बिफांफोरखौ गायबानो एसे माबा जागोन ओमफ्राय ऐ बिफांफोरखौ गायलांबाथाय एसे माबाफोरा गरमफोरनि बिबाङा एसे खमायनो हमगोन जाहाथे माबा अखाफोरनि बिबाङाबो एसे मोजां जाफिनो आरोना ओमफ्राय आरो आबहावाफोर गुबुंले जानायखौ होबथानायनि गोनांथियानो जाबाय बेफोरनो आरो जेरै क'लकारखाना बेफोर फेक्ट'रि पेक्ट'रिनिफ्राय धुङा ओंखारनाय इमान बुरजा बुरजा धुङा ओंखारो इफोरो आबहावाखौ इमान गुबुंले खालामजोबोना नोंथां बेफोरखौ एसे एसे खमायना एसे माबाफोरा बेफोर नाथाय दा इफोरखौथ' खमायनोथ' बहाथो खमायनो ओमफ्राय बेफोरखौ एसे माबा खालामनांगौ मोन आरो ओमफ्राय बेथिं दा जोंना माबा गारि मथरफोराबो सिगाङावथ' गारि मथरफोराबो बारा गैयामोन जायनि जाहोनाव ओ बाराद्राय माबा गैयामोन ओमफ्राय नाथाय दानाथ' माबा जाजोबबाय गारि मथरफोरानो इमान बांजोबबाय जायनि जाहोनाव बयबो गारि मथर सालायनायनि जाहोनाव गारि मथरनिफ्राय बिदि धुङा ओंखारनाय धुङा ओंखारनाय माबाफोरजोंनो एसे आबहावाया गुबुंले जालांजोबबाय आरोना नोंथां।
औ
बेफोरखौ बेफोरखौ जों खमायनो थाखाय गारि मथरफोरखौ एसे सालायनायफोरखौ खम खालामबा मोजां खम खालामबा मोजां आरोना इफोरो माने सालायनायनि बागै बेफोर सालायनानो बांसिन दुङा। फोरा गुबुंले जानानै आबहावाया गुबुंले बांसिन जाजोबदों आरोना नोंथां। औ ओं ओमफ्राय जोंनाथ' दा बिदिनो आरो बिदि प्लास्टिक माबा माबिफोरो प्लास्टिक माबा माबिफोर बाराद्राय जेराव मेराव गारलानो नाङा इफोरनिफ्रायबो गुबुंले सोमजियो बेफोरखौ माबा नायनानै इसे दासबिन सोरांव जेराव मेराव जाहाथे प्लास्टिकफोरखौ जाबोरफोरखौ जेराव मेराव गारा बिदिनो डास्टबिनफोराव गारनांगौ। आरोना नोंथां
औ
दास डास्बिनफोराव गारबाथाय हबाना बेफोरखौ लांनानै गुबुन जायगायाव लांनानै दिनै मा हागोन आरो ना नोंथां जाय राव मेराव गार गारालासिनो ओमफफ्राय नोंथां नोंथांमोननिथिलाय दाथ' गरमाथ' बिराद सोलिगासिनो जायनि जाहोनाव। बिफां लाइफांनि बिबाङा खम जाबाय नालाय थ' बेनि थाखायनो बांसिन गरमफोराबो सोमजिनो हम नोंथांमोननिथिंलाय दा गरमफोरनि बिबाङा बोरै सोलिदों जेनेबा बोथोरा?
जोंनि गैथ' नोंथां बुंनो थाङोब्ला गोबां गरम जादों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ न दा नंगौ।
जायनि थाखाय जोंनिख जोंनि एरियाायाव बिफां लाइफां दानफायनाय हाग्रा बंग्रा दान फैनाय बिनि बिबाङा बांनो हमबाय गारि मथर सालायनाया बांनो हमबाय सोरांबानो गारि मथरनि साउन्ड खोनायो। सोरांबानो सोरांबानो फेक्ट'रि कारखाना खल कारखानाया बेफोरनि सावनाय खुन्दया गुबुन जायनि थाखाय ज जोंनि गामि एरियै फैयो बेनिखायनो ज जोङो हां लानायाव गोबां खस्थ' मोनबाय आरो जोंनि जोंनि गामिफोर ावनो नुनो मोनो एबा जोंनि गामि खाोथिफोरावनो नुनो मोनो गोबां सुबुंफोरा। बेफोरनि अक्सिजेनजों गोबां गोबां मा होनो उखुन्दै एबा अ फेक्टि खखाना ने ग गारि मटारनि पेट्रल डिजेल सावगरनाया बेफोरजों बेफोरजों गोरोबना थाबाय। जोंनि जाहानाव सुबुङा हां लानायावमोन थोंजोङै थोंजोङै खस्थ' मोनबाय जायनि थाखाय बेमार बेराम ज। भुगिनांगौ गोनांथि जाबाय थिग बेनिखायनो जोंहा गारि मथर सालायनाय। खौ गोबां खम खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे बे फेक्टरि कारखानायाव सापात सावनाय बायदिसिना इथा सावनाय बेफोरनि उखोन्दआ गोबां जोंनि सुबुंङारि खस्थ' होबोबाय बेनिखायनो बेफोरखौ बेफोरखौ खमायनांगौ दा नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ जोंनिनोै बे गुवाहाटिी जायगायावबो गोबां गोबां दाखोर दाला लेथ्रा गारियाव जायनि थाखाय सुबुङा थांबानो बेफोरनि गे जोंनो भुगिनांगौ जायो बेफोरनि गेजेरथ' गोबां लेथ्रा मोनामो दा नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ। जानो हागौना नोंथां दा बेनिखायनो जोंहा दाखोर दालाखौ म मोजां जायगायाव एबा दास्बिनाव गार नांगौखौ जों आसा खालामो जोंनि सुबुं माहारिफ्रा बयबो जाहाथे बुहुमाव थानाय गासैबो सुबुंफोरा हाग्रा बिफां लाइफां दाननायखौ खमायनांगोन नङाब्ला जोंहा बुहुमाव खैफोद ै सावनाय हाग्रा सावस्रांनाय बेफोरखौ खमायनांगोन जोंहा बिफां लाइ फांखौ गायनो नांगोन हाग्रा बंग्रा दानफायनायखौ खमायनांगोन होमबासो जोंहा गो थारलोगो अक्सिजेन मोनगोनखौ आं आसा खालामो थिग बेनिखायनो जोंनि बुहुमाव आरो गरम बांनायनि जाहोनानो जाबाय बिराद गरम बाङो जायनि जाहोनाव जोंहा थानो था ्खाय जोबोद खस्थ' मोनो गोजानाव जायगा गोजानाव हान्थिनो थाखाय गोबां खस्थ' मोनो बेनिखायनो बेफोर गरमनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा बिफां लाइफांखौ ग्रोम ग्रोम गायनांगोन बिफां लाइफां आरो बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ दानफायनायखौ खमायनांगोन जायनि थाखाय जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ मोजाङै मोजां जायगायाव गायहोनांगोन साखोन सिखोन जायगायाव मोजां गायनानै फेदेरनांगोन टाइम मथे दै लुनांगोन बिफां लाइफांनो दै नुनानै जोंहा मोजां बिफांखौ मोजां फेदेरनो रोंनांगोन ना नङा होमबा नों थां औ जायनि थाखाय जोंहा मिथिंगाखौ अन्नो रोंनांगोन मिथिंगाखौ मोजां मोननो रोंनांगोन ना फवा बिखाखौ बुहुम बिखाखौ मोजां मोननो रोंनांगोन थिग बेनिखायनो जोंहा बिफां लाइफां दाननायखौ हानायमानि खमायनांगोन दा नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हाग गौ दा बे खम समाव नोंथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां। नोंथांनिसिमोज रोजा रोजा जासिबाय
औ नोंथां होनबा जोंना रायजलायलायलाय समाबोथ' जाबोबाय नोंथां ओ नोंथांजोंलाय फनानै मोजाङानो मोनबायों आं जिखिनि एसे मिथियो नोंथांनो एसे फोरमायबाय नों नोंथाङा आंखौ एसे फोरमायबाय बिदिनो मोजां मोनबाय नोंथांसिम होनबा नोंथां? देनां इयुनाव माब सम मोनबा सावरायफिनगोन ना नों दे हब ना ओ दे होनबा